खोनादों ना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां औ नोंथाङा दा फ्रि दङ ना होमबा नोंथां
औ नोंथां।
औ ओ आङो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि माखासे जानाय-लोंनाय जाय गाहाय जानाय-लोंनाय होनना बुङोबा बे सायावहाय आङो सावरायनो नागिरदों आरो जेरै गाहाय जानाय-लोंनायनि होनना अनला ओंख्रि, नङा होमबा नोंथां? अनला ओंख्रिखौ जों माजों-माजों जायो आरो बोरै-बोरै जायो आरो अनलाया माखौ बुङो बेनि सायाव अनलानि सायाव इसे फोरमायना होनो थाखाय नोंथांखौ खावालायनाय जाहैबाय आरो थां
औ नोंथां हागोन हागोन दा अनला अनला ओंख्रि होनोबाथ' अनला ओंख्रिया मोनसे बर'नि माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे बर'नि ओंख्रि आरोना
औ
सारा बुहु माने मुलुग नाङैनो अनला ओंख्रिखौ मिन्थियो आरो ना
औ
ओ गोबांथारानो मोनथियाबाबो खावसेयानो मिथियो आरो ना दा गिबियावनो
अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो माबोरै जायो होनोब्लाथ' गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रि अनलाखौ अनेक रोखोमनि जायो आरो ना जेनेब्ला सोरबाबा मेवाइजों अनला ना बिदि जायो ओमफ्राय सोरबाबा मेवाइजों अ सरि अनलाजों मोदोमफुल बिबारजों नाजों बिदि जायो सोरबाबा अमाजों अनलाजों बिदि बायदि-बायदि रोखोमनि जायो आरो ना। ओमफ्राय गिबियावनो आङो नोंथांनो मेवाइ अनला ना गोरलै आरोना बेखौहाय माबोरै संनानै जायो आं खोन्थाग्रोसै नोंथांनो दा मेवाय खौ माबोरै ओ सेयावनो जोंहा मेवाइखौ जोङो बारि बागान बा हाग्रानिफ्राय मोनो नङा होमबा नों थां जोङो गिबियावनो मेवाइखौहाय दाननानै बा फोसाबनानै आराम नागिरनानै लाबोग्रोनांगोन न'फारसे बेनिफ्राय जोंहा मेवाइयाबो अनेक रोखोम थायो जेनेबा हाग्रानि औवा न'नि औवा थेलेबासो औवा औवा बुर फ्रा बेफोरबायदि थायो आरोना। ओमफ्राय बिनि मादावनो जोंना हाग्रानि औवा मेवायाहाय गोथावसिन आरो ना दा बेनिफ्राय जोङो मेवाइखौ लाबोनानै फोसाबबाय फोसाबनानै साखा साखा साखा साखा हानानै आराम हानानै माबायाव लाबाय आरोना गामलायाव लाबाय बिनिफ्रायहाय ओ उन गुन्दैखौ ओ उवालाव देनानै बा थफसियाव देनानै लाबाय आरोना दानि समफोरावथ' ग्रेइन्डार मोनबाय। ग्रेइन्दारावहाय बांसिन उरनानै जायो आरो ना। ग्रेन्डारावहाय ओ बिनिफ्राय जोङो दै गुदुं फुदुं दै गुदुं दै गुदुं फुदुंनानै जोङो अनलाखौहाय दै गुदुंङावहाय गलायनानै लायो आरोना। बेनिफ्राय जोङो नाफोर खौ आराम सायनानै लाखाबाय ना सायनानै लानानै नाखौहाय बिदिनो थार्टि पारसेन्ट बा फर्टि पारसेन्टसो एवफ्रामबाय थाव होनानै संख्रि थाव संख्रि बानलु सामब्राम हरनानै आरोना बेनिफ्राय सारायाव मोनखां एसे थार्टि पार्सेन्ट फर्टि पार्सेन्ट मोनोबा बेखौ इउथबनानै जोङो दस्रा आइजेङाव दोननांगौ आरो नाखौ बिनिफ्रायहाय बिनिफ्रायहाय मा होनो मेवाखौहाय सारायावहाय थाव सेरनानै हरबाय आरो थाव सेरनानै हरनानै सामब्राम बानलु गासिबो हरखाजोबनानै एवनोसै आरोना बेखौ एवनानै लानानै बेनिफ्राय दसे एवबाय हालदै हरबाय खोबहाबनानै दोनो दसे खोबहाबनानै दोननानै बिनि उनावहाय मेवाखौ गुरै खालामनो खारै हरनाय जायो आरो ना। खारै हरसै खारै हरनानै मेवाइखौ गुरै खालामसै बिनिफ्राय दै हरनोसै बेनिफ्रायहाय दै हरनानै अनलाखौबो हरनोसै जेब्राद दुङो होमबा दैया ओमफ्राय बिदिनो एरबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय नाखौ होसनसै बिनि उनाव नाखौ होसननानै बिनिफ्राय ओ जेनाखि ओ सामब्राम गुफुर देनाय। मस्ला मस्लि जिरा देनाय बेनिफ्राय गंगार दुन्दिया बेफोरबायदिखौ आरामनो माने देनानै लाजोबखनानै दोनसै आरोना अरनोसै अरनोसै जेनबा मेववाइआथ' खामदै नालाय गोदै नालाय।
औ
सारायावहाय माने उरबाय थानांगौ जायो बिदिनो उराब्लाथ' नङाबा खामदोबा माने अनला ओंख्रिया मेवाइ अनला माने अनला ओंख्रिया खामदोयोब्ला माने थावा आरो ना। बिनि थाखायनो आराम सारियावहाय माने नायनायनि अ सानांगौ आरो ना बिब्दिनो जेब्लानाखि उरै उरै उरै उरनानै बा नेनानै समखौ जोङो ओ टाइमखौहाय जेन'बा थामजि मिनिट बिनि एसे सिगां जेनेबा नैजिबा मिनिटसो जायोब्ला जेन'बा जों माबाखौबो ओ हर खाबाय जेनोब्ला मस्ला मस्लिखौ हरखाबाय जेनेब्ला जोङो। सामब्राम गुफुुरखौबो हरखाबाय। बेनिफ्राय थामजि मिनिटसो जायोब्ला जोङो बे खौहाय बोखारनानै आराम संख्रि साखियो आरोना संख्रि साखिनानै जेब्ला मोनबाय गोथाव जाबाय। अब्ला जोङो गंगर दुनजिया बा दुनजियाफोरखौ आराम हाफ्लेनानै सिफ्लेनानै हरनोसै आरो ना माने मोदोमनाया मोजांसिन जायो दुन्दिया गंगार दुनजिया हरोब्ला आरो
गोथावसिनबो जायो आरोना ओंख्रिया दा जोंनियावहाय बेबायदिनो बा अनला ओंख्रि आरो मेववाइ नाखौहाय संनानै जायो आरो ना दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय माबोरै माबोरै मा मा ओंख्रि जायो बिनि बारै एसे दाना होदो आरो
औ नोंगौ नोंथां अनला ओंख्रि नङा होबा थां अनलायाथ जोंनि बर'नि मोनसे जि आइ तेख मोननाय ओंख्रि नङा ओमबा नोंथां। जायखौ जोङो जग्राफिलि इन्डुकेसन होनना बुङो दा नोंगौ नोंथां ओ अनला ओंख्रिखौ जों गोबां रोखोमनि माबाफोरजों जायो आरो जेरैनो नोंथाङानो मेवाइजों नाजोंखौ बुंलांबाय न' मोनोथां आरो लोगोसे जोंहा दंबावो जोंबा सोरबा बांसिन दाउफोरजों जानायखौ नुनो मोनो आरो दाउ दाउ आरो अमाफोरजोंबो जायो मानसिफोरा मिलौओ नालाय अमा थ' मेजेम थायो नालाय आरो लोगोसे मोनसे दंबावो जोंहा एम्फौ। एम्फौजोंबो जायो आरो मानसिफोरा।
औ
ओ दा बेनि गेजेरावनो आङो अनलाजों दावजोंखौ बोरै सङो बेखौबो खोन्थानोसै सानबाय आरो
औ नोंथां
ओ अनलाजों दाउजों होनना बुङोबाथाय जोबोद मोजां मोनसे ओंख्रि आरो गोथाव जानो लुबैलायो नङबा नोंथां दा। नोंथाङानो होननाय बोरै दहाय जों माखासे ओ माइरंफोरखौ नङा होमा नोंथां। माइरंफोरखौ जोङो अन गुन्दै खालामनायनि उनावसो अनला जायो नालाय। थिग बेबायनो। सिगां जों मा खालामो अनला माबाखौ माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रयो एसे
औ औ
फोराव आरो खेरखाफोराव सोमना लानाय उनाव मा खालामो बेखौसो दै फसरो आरो जाहाथे सिथाबलाबाया दै फस'नानै एसे फोराननानै मा खालामसै। ओमफाय जों बे उवालफोराव गायेनफोराव नङा होमबा आरबा नोंथां। ग्रे ग्रेन्दारफोराव ओ बेफोरावहाय जोङो मा। खालामसै देना लानोसै जेरै उवालफोराव। देना लायोबा जों मा खालामसै उवालफोराव
औ
गाहेनजों जेब्ला देयै देयै देयै जेब्ला गेब्लेयो जों बेखौ मा होनो संग्राय सान्द्र्रिफोरजों संग्राय मोनसे लाफाखानाय सिङावहाय सायावहाय सानद्रि सान्द्रिजों जों सालियो आरो
उम
सान्दो गुबुं जाय गुबुं होनना बुङो एखेबारे गुदुं फिसा फिसा फिसा फिसा आरो बेजोंहाय जों सालिनोसै सा सालिनायनि उनाव जों जेब्लाबो एखेबारे गुन्द्रा गुन्द्रा गुन्द्रा गन्द्रा गलांबाय। उम दा बेखौ सानि जों जा गथा गथा थानायखौ आरो देफिनबावसैलाय। बेबायदि खालामो आरो खननै खनथाम ओमफाय बिनि उनाव जों मा खालामो दाउफोरावथ' न'आव थाख नालाय। दाव नखरनिफ्राय सिथारनानै जों बे बेफोरखौहाय बि सुनानै सोरबा बा नङाबा आरो गांफोरखौ फुनानै सावबावो आरो मोदोमोन नालाय बिगुर एसे सावबा बिगुरखौ ओमफ्राय बेखौहाय जोङो सा खावनानै लानानै आरामसे नो गावनि साइस मोनसे ग ग गथा गथा आराम गोदाना लानोसै आरो नङा होमबा गोदानायनानै उनाव जोङो बे दाव बेफोरखौ आराम सुनानै लानोसै ओमफ्राय बे उनावामा खालामो जोङो बे दाउखौ मोजां एवग्रोनना लानोसै आरो जेब्ला दाउबआ एवग्रोनानै एसे मोनहांहां जाना फैबाय जेनेबा बिदिनो फरटि फिफ्टि पारसेन्ट बा सिक्सटि पारसेन्टसो ओमफ्राय बिनि उनाव जों बे दाउखौ हानसै हाननायनि उनाव जों मा खालामो दै मस्ला मस्लि बायदिसिना पियास थियास होनानै मा खालामो जोङो बेखौ दै मोनसे जब ब होनोसै आरो अननानै थाखाय बिराद मोजां जोङो दैखौहाय गुदुं खालामथारसै आरो बिराद ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब ओमफ्राय जों मा खालामो जोंनाथ' अन गुन्दै माबाखायनाय दखायोमोन नालाय देना दंखायोमोन नालाय बे उन गुन्दैयाव दै एसे हरसै आरो एखेबारेसे बुरजा दै हरनानै मा खालामसै बेखौ फुरा गलायसै आरो ना
औ
मोजां जेनेवबा जों फावदारफोरखौ जेरै गलायो नङा होमबा नोंथां दै होनानै थिग बेबायदों अनलाखौ बिदिनो गलायसै आरो उनाव जेब्ला दै ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब जोङो फुदुं खेबसेनो जब बहरसै आरो नङा होम्बा
औ
जब ब हरसै आरो ओमफ्राय जब ब हरनायनि उनाव मा जानोसै जोङो बेयाव मा एद खालामदोरो खारैफोर एद खालामदेरो खारैआथ' एखेबारे बर'निखा माखासे खारैफ्राखौ जों आलदा आलदाो रोखोमै बानायो सोरबा बायदिसिना सबायाइनि खारै नङा हा बा सोरबा थालिर थालिर बिखंनि खारै आरोबा न'आव सोरबा सोरबा सिबिंनिखौ बानायो आरो बेबायाददि दा बे खारै मा खालाम हनोै होबा खारै हरोबा ज ओंरा गोथाव मिलौ लोगोसे गुरै जायो आरो ओमफ्राय बेफोर हरनानै जों मा खालामसै आदा एरबाय थानोसै एरबाय थानोसै ओंख्रिखौथ' एरनांगौ जायो नालाय अनला ओंख्रिखौ अनदला ओंख्रि एराबाथाय मा जायो गोदोयो आरो गथा गथा जायो लाथा लाथा जायो ओमफ्राय मा जायो अन्थाइ बायदि जायो आरो हाथर बेफोरबायदि होनोमबा जानो गोथाव जाया बेखायनो बिराद एरबाय थानांगौ एरबाय थानोसै एरबाय थानोसै एरनायनि उनाव जेब्ला माबा जासै ओमफ्राय जोङो एवखानाय दाफोरखौहाय हरना लानोस नङा होनोमबा
दा
एरना लानो आराम बिदिनो लासै लासै लासै एरबाय थानोसै गोबारै एरबाथ' नोङो बिथरफ्रा गुफुरगोन ना
औ
दा जोङो लासै लासै लासै लासै बेवाय थानानै जेब्ला मोनसे सम जाबाय मोननायनिाव मोनोथां जेब मोना मोना जायोबा जों गंगारखौ दुन्दियाखौ हरनोसै नङ ह होनबा होनोमबा दुदिया हरनायनि उनाव जोङो जेब्ला टाइम जायो अब्ला जोङो आराम हाननानै बेखौनो दोननोसै आरो जानोसै एसे बिदिनो न' मोनथां औ जोबोद गोथाव जायो गगार दुन्दियाबो जोंनि बर'फोरनि जिायथाइ मोननाय मोनसे दुन्दिया औ दा नोंथाङा माबै थाबाय
औ नोंथांनाव समबो जाबाय दा नों बिथांमोननि ओनसोलफोरावहाय अनला ओंख्रिखौ माबोरैायो बेनिारादै सोमोन्दै मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।